हेलौ नोंथां
ओ नोंथां मा खबरमोन
ए नोंथां आं नोंखौ मोनसे खबरसो सोंनोनायदोंमोन नोंनाव
अ सोंनो हागोन नोंथां मामोन दे
होमबा जागायनोसै नामा नोंथां
जागायदों नोंथां
नोंथाङा दा गरम बोथोराव मा खालामनो सानदों?
आंथ' दा गरम बोथोराव
जोंनाथ' माइ खिथि माइ खिथि गायो नालाय दैज्लां बोथोर नालाय दा
औ नोंथां
माइ खिथि गायग्रा हाबो दं नालाय सय बिगासो
हो
सय बिगासो हा दं नालाय गायनो थाखाय खेथि मावनो
औ औ नोंथां
उम बेखौ गायखांनानै बे माइ खेथि आबादखौ गायखांनानै बबेबा थान्दा जायगा शिलं काशमिर जायगायावसो थांनो सानदोमोन आं गुसु जायगायाव नोंथां
अ
नोंथाङालाय दा मा मा सानदों दा?
नोंथां आंथ' दा गरम बोथोराव बिदिनो बेलेगावसो खामानि मावहैनो सानदों।
अबे जायगायाव नोंथां?
नोंथां आं बिदिनो ओरै माबाफोरथिं थांसै नामा बेंगालरफोरथिं।
अ खामानिफोरा मोजां
इदि सानदों आरो नोंथां
ए
खामानि मावनानै एसेसो रां आरजिना लाबोनानै गरम बन्द'आवनो एसेसो थांनानै रां आरजिना लाबोनानै गावनो खुद बेक्त बलार फार्मफोर खुलिनो सान्दों आरो आं
अ मोजांथां खामानि ना गरम बोथोराव खामानि मावहैनोबो
औ एसे गरम बोथोरावनो रांफोरखौ आरजिना लाखायाबा नोंथां
खस्थ'लै नोंथां आंनाथ' खिथि मावनाय दा दैज्लां बोथोर ना। सानदुं गुसा गरम बोथोराव सान्दुंङा नो सहायनोनो हानो नागिरा।
उम दासान्दि गरमा बिराद जादोंना आरो
दरमाफ्रा मा जेमा बेसिबांसो मोनो नोंथां खामानि बेंगलराव दा?
नोंथां दरमाहाखौ जिबा रोजा होनदों माथो।
जिबारोजाना
औ लोगो सासे दंहैखायो नालाय बे खालि सित खालि दं होननायखाय आंखौ लेंहरबाय थादों आरो।
अ आंबो थांगोन र' उनाव बे खेथि मावााखंजोबबानो मास मोनसे थानानै थांगोन।
अ जायो नोंथां। ओमफ्राय जाखांबाय नोंथाङा? दा जाखांबाय नामा होनदों
ओं ओं जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जानाय नोंथां?
माबासोमोन नोंथां अनलाजों मेवाइ ओमफ्राय ब्रयलार।
अ
नोंथाङालाय जाबाय ओंखाम?
आंबो जाबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
नोंथां आंना साम' लादाय भाजि ओफायो दालि ओंख्रि।
ए साम'लादाय मोन-मोनसोगारो नामा आरो नोंथांमोनथिं ना बायदोंसो नोंथाङा?
ओनथां साम' लादायखौलाय नै गामियाव माबा न' खाथियाव फख्रि फिसा दं बेयाय खनबालाय मोनो।
ए जोंथिं मोनालै नोंथां जानो होनबाबो लुगैबाबो मोना नोंथां इदि बुस्तु ए साम' ला बेखौ
अ ओमफाय न'फोराव मोजाङै दंजोबो दा गासिबो नोंथां?
मोजाङालाय मोजाङैनो दं थां।
अ गायनाय फुनायाथ' जोबथ'खायाखै?
जोबथावाखै नोंथां सानदुं गोसाजोंनो दोनथ'दोंसो दैफोरानो गैया माथो नोंथां।
औ ओरैनो बिगाबैसो दंबावो नोंथां?
सय बिगामोनालाय जोंहा दा सारि बिगासो दंबावो दुइ बिगासोल'सो गायनो मोनदों नोंथां।
अ आदाबो थाङाखै माथो ना नोंथां?
उम दैफ्रानो गैयाना नोंथां अखाबा हायाखै नै सान्दुं गोसा।
हो?
हा अखाबो हायाखै होनदां नोंथां।
औ सान्दुङा दा जोंथिंबो बिदिनो नोंथां आरो।
मा जागोन सिमबाय आं। गायनाय फुनायाव जि खस्थ' दा सहायनो हानो नागेरा सान्दुंखोनो।
गर'मथारना आरो गायहैनोबो हाया।
उम नयथा दसथा सोनिफायनो सान्दुंआ गोसा जायो।
औ। दालाय मा खालामना दं नोंथाङा?
दा नै ओरैनो दंलाबायो नोंथां दुब-दुब्लि बारिथिं ओरैनो। माइफोरखौनो नायफैलाबायदो आं नै।
अ
नोंथांलाय मा खामबाय दं दालाय?
ओय आंबो नै नोंथां गोदाव सोराव ओरैनो न'आव जिरायना दं दंफां सायायाव।
औ।
ओमफाय नोंथाङालाय गुसु जायगायाव माला थांनो सानखो?
गुसु जायगायानथ'लै लोगोफोर थांनो होन्दों लोगो ओमफाय एसे सासेसोल' थांनो होनदों लोगोआलाय ओमफाय दसजनसोबा मोजां जायोमोन आरो ओंखायनोथ' दा र'।
होमबा फिक्स जाजोब लायाखैना?
फिक्स जाथ'आखै नोंथां ओहो।
अ।
मानसि बुरजाबासो इन्टारेस्ट नाङोना नोंथां इदि थांनो।
औ आंबो नै सय थारिखआव ओंखार लांसिगोन नोंथां।
खामानि मावनो?
औ।
अ। सोर सोर थांनो नायगिरदों नोंथांमोनहालाय साबैसे जालांगोन?
नोंथाङा आंथ' दा नैबेहाय जोंनिनो गामिनि सानै लोगो दं ओमफ्राय हजोंहाय सासे लोगो दंहैखायो नालाय।
औ।
जों बे सात गासै आंजों साथानो थांनाय जासिगोन आरो दा।
अ माजों थांगोन नोंथाङा ट्रेनजों थांगोन ना? इन्दिग'जों थांगोन?
ट्रेनजोंनो थांसै नामा नोंथां
ट्रेनजों
औ।
ट्रेनजों बारा थाङोना बे इन्दिग'जों बांसिन थांङोथार नोंथां फैसाफोरा
नोंथां इन्दिग'जों बांसिन थाङोदांलै रांफोरा
अ बांसिन खरसा जायो आरोना इन्दिग'जों
औ। खिन्थु सुबिदाया बांसिन नालाय इन्दिग'
उम। नोंथाङालाय बिजि इन्दिग'आवलाय गाखोनो मोनफेरदा मोनफेराखै?
इन्डिग' नोंथां आं खेबसेल' मोनदोंलै
बबावबा थांदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां थांदोंमोन
अबावाव थांदोंमोन नोंथाङालाय?
नोंथाङा आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन।
औ।
नोंथाङाथ' देर गाखोनो मोनबायदांना?
मोननायालाय मोनबाय नोंथां जोंहाथ' खाथियावनो दं नालाय।
औ।
अबेबा अबेबा थांनांगौ जादों जानाय समाव थांबाय बेजोंनो इन्दिग'जोंनो। फैसा फोरालाय खरसाया बिराद थाङो आरो
औव खरसा थांङो नोंथां।
टिकेतआनो इनदिग'ना बार हाजार तेर हाजार गाहाम लानो नागिरो।
औ
ट्रेनजोंनो मोजांलै नोंथां ना?
मा होनन्दों नोंथां?
ट्रेनजोंनो मोजां होनदों नोंथां।
ट्रेनजोंनो मोजां नोंथां।
उम
बे ट्रेनावबो बांद्राय मानसि जाबा एसे बोरैबा जायो आरो नोंथां जि रायनो मोना जायोना
एसि गोनां फोरजोंसो थांनो मोननांगौ ना नोंथां बिदियाव?
औ‌ नोंथां बिदियावनो थानो मोनबालाय मोजां जायो।
दाइरेक्ट बेंगलराव थांखानाय सि दानो।
जों जों बिदिखौथ' नोंथां हरावसो मोनो नालाय ट्रेनखौ
उम
जों दा सानावनो गाबोन फुंङावनो ओंखार लांसिगोन नालाय
अ
इदिनो माबासोयाव दाइन रिंगा सोआव ओंखार लांसिन नालाय।
उम उम
ओमफ्राय दा जों, थांनो मोननाय आरो नोंथां हरनिजों।
आंबो थांगोन र' नोंथां बेगलाव खामानि मावनो।
अ'नोंथां नों थांनोसैबा खबर होबानो जाबाय।
ओ बे र' बे माइ खेथिखौ यग्रो गायजोब ग्रोना लाग्रोनि आं।
औ। गरम बन्दआव नोंथांङाथ'- ओरैनो दाथ' न'आवनो थागोन ना?
ओं बे माइ खेथिजोब गायखांबानो ओरैनो थानायसो जागोन नालाय। ओंखायनो- खामानिसो मावनो थांनोसै नामा? सानबाय आंबो।
बेरायना याबोथ' ओरैनो सानथामसोल'सो जाखागोन नालाय होनदों
ओङ।
आजि-खालि बेफोरखौ मावाबानो, न'फोराव खरस जानोबो ओंखार लालै नोंथांङ।
उ मैगं-थाइगंनि थाव, थाव खरसनि मानि
औव।
संख्रि-बानलुनि बेफोर खरसायानो गैया माथो। उफाय गैया खामानि मावहैयाबानो।
उफाय गैया नोंथां।
मा मावनानै जाबावलै? गरमाव।
गरम मोना। नोंथांङा गरमनि माबाफोर गायाखै? बिदिनो। गरम बोथोराव मोननायफोर?
अ दैगांथाय आनारस दङो, लेथुखु दङो, था थाइबेंफोर दङ आरो।
औ।
आनारसखौलाय जागासिनो।
ओ। आंबो नै नोंथां, थुरमुससो गायना होनो सानबाय आं।
अ गायना हो नोंथां। दा गरम दिनाव माजांथायोदि थरमुसा जानो।
ओंखाय नोथ', थरमुस गाय, गाय, गायनानै थांनोसै आंबो।
फाननोबो हाबाय आरोना नोंथां?
औव, औव। बेसेनाबो बिराद बुरजा जाहैगोन ना दा गरम समाव
मा मानसिफ्रा बससारगोन ना दा गरमाव जासोगारो मानसिफ्रा थरमुसखौ
औ औ औ
नोंथाङालाय बिगाबेसे दङ हाफोरालाय? फ्रालाय बिगाबेसे दं
नोंथां जोंना हाया सात बिगा
सात बिगा ना
औ
उम
नाथ' बिगानै थुरमुस गायना होनसै सानदां
उम नोंथांमोनथिं माइ खिथि खालामो ना खालामा?
खालामो नोंथां। दे होमबा नोंथां उनाव लोगोम लोगो मोनलायसिगोन
अ जागोन दे नोंथां होमबा
दाथ' समाबो जाबाय नालाय
नोंथांखौ आंजों दसे सम रायलायनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय
उम जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां